औ
ओ खोनादोंना
अ औ खोनादों
उम जोङो दायो मानि सायाव रायलायनो गाहाम जागोन
हेलौ औ हेलौ हेलौ औ खोनादों औ खोनादों
औ दे
उनाय नोंथां बुंनाय अ जोङो बेफार फालांगिनि सायाव सावरायबा मोजां जागोन नामा जोङो बे जोङो बेफार फालांगिनि सायाव सावरायबा मोजां जागोन नामा
खोनादों दे बुं औ हेलौ
हेलौ
औ खोनादों दे
अ जोङो बेफार
औ जोङो दायो मानि सायाव सावरायबासो मोजां जागोन औ
औ बेनोथ'
दा जों बेफार फालांगि ना
औ औ
औ जायो नोंथां जायो
औ औ औ बेफार फालांगिनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायदो औ औ औ
नामा नोङो ना खोनायाखै
खोनादों खोनादों खोनादों
नेट प्रब्लेम खोमा
खोनादों नोंथां खोनादों
खोनादों
औ खोनादों हेलौ
हेलौ खोनादों